नोंथां औ नों नोंथांङा आंनि राय्लायनायखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथांङा दा मा खालामगासिनो दङ?
औ आंङो जिरायनानै दङ नै बिफां सायायाव। नोंथाङालाय मा खालामो?
आंबो बिदिनो उन्दु ग्लांनानै दङ हेलौ नोंथां। आंङो नों थांनो आंङो नोंथांनो हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
अब्ला नोंथाङा दिनै फुंबिलिनिफ्राय लानानै दासिम मा मा खालामखो मा मा जाबोखो बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना।
औ नोंथां। आङो फुङाव बा बाजिसेयाव सिखार बाय। सिखारनानै आङो बेनिफ्राय लामायाव बेरायनो थांबाय।
औ नोंथां।
बेरायनानै न' फारसे फैफिनबाय।
औ नोंथां।
बे जानाय लोंनाय औ नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों दे।
औ। बेरायनानै फैनानै आङो न'आवहाय खामानि मावबाय। जानाय लोंनायनि बेनिफ्राय जानाय लोंनायनि मावखांनानै आङो सि जोम सुनांगौ दंमोन बेखौ सुनानै लाबाय। बेनिफ्राय आङो सानजौफुनि जाग्रा जानानै दा नै जिरायनानै दङ।
औ नोंथां नोंथाङा दिनैनि सानजौफुनि आदाराव मा ओंख्रि जायामोन?
ओंख्रियाथ' दालि मैथा सयाबिन।
आदसा नोंथां बेनोसै ना अब्ला।
औ नोंथां। नोंथाङा नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा? दिनै फुंनिफ्राय मा मा खालामदोंमोन दासिम।
औ हागोन नोंथां।
औ।
आङो दिनै फुंनि बा रिंगायाव सिखारबाय
औ।
बा रिंगायाव सिखारनानै बिदिनो फुंबिलिनि एसे थाबायग्लांबाय जेन देहाया एसे राफोद जायो नंगौना नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
बिदिनो दसे थाबाय हैैनानै न'आव फैफिनबाय आंङो न'आव फैनानै बिदिनो फुंनि साहा लोंनो गाइखेरथ' गैयामोन नालाय ओमफाय जोंहा थ' न'आव मोसौ दंङना बेओम गाइखेरखौ माने साहा लोंनो थाखाय सेरग्रोबाय आरो
औ
साहा बिदिनो गाइखेर सेरखांनानै साहा लोंबाय बिदिनो फुंबिलिनि जाग्रा जाबाय एसे देहायाबो मानि एसे मावनायफ्राव बोलो मोननायनि खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां खोनागासिनो
साहा लोंखांनानै बे बायदिनो मोसौआबो जोंहा माब्रै दं मोसौ हालुवा मानै बिमा मासे मोसौ फिसा मासे
औ
दा बेखौ आंङो साहा लोंखांनानै दुब्लियाव एसे खाहैबाय जेन बिस्राबो आदार मोनो जोंल जानानैनि मा जानो नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेनि थाखायनो आंङो मानि मोसौखौ एसे बायेरायाव आदार जानो थाखाय खास्ला खाहैबाय खाखांनानै बिदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर नंङा होनबा
औ
नाय माइ फुनायनि बोथोर ना दा बेनिखायनो दुब्लियाव एसे थांबाय आलि दानहैबाय बिदिनो फैबाय फैनानै दुगै फैबाय दुगैनानै ओमफ्राय सानजौफुनि आदारखौ जाफैबाय आरो
औ
सानजौफुनि ओंख्रियाव जोंहा दंमोन माबा ओ अनलाजों माबाजों आरो दाउजों न'निनो दाउखौनो सिथारदोंमोन नालाय अनलाजों दाउजों संदोंमोन दा बेखौ जाखांनानै आंङो बेखौ जाखांनानै आंङो दा ओरैनो उन्दुग्लांनानै दं आरो नोंथां
औ ओंख्रिया नों संनायमोन नामा नोंथां
औ नोंथां
औ अनला ओंख्रियाथ' जोबोद गोथाव जायो नंङा होमबोला
औ नोंथां औ नोंथांङा जाफेरबाय ना
जाफेरबाय नाथाय संनानै जाफेराखै
आदसा आदसा अब्ला नों थांङा अनला ओंख्रि संनायनि बे खौ अनला ओंख्रिखौ संनो रोंगोन ना रोंङा
औ नोंथां आंथ'
संफेराखैथ' अनला ओख्रिखौ
सं संफेराखैना?
नोंथाङा संना लाबाय जेहेथु नोंथाङा
औ
बेखौ बोरै सङो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन नोंथां। हेलौ नोंथां? औ
औ नोंथां औ।
अब्ला अब्ला नोंथाङा खोनासंदो अनलाखौ जोंहा गिबियावनो अनलाखौथ' बयबो मिथिखायो माइरंजों सङो होननानै।
औ
हेलौ नोंथां? माइरंजों सङोनालाय मानि माइ रंखौ एसे रुइनायनि थाखाय गुरै जानायनि थाखाय दैयाव सोमनानै लाग्रोयो जोंहा। बै मानि अनला दैयाव गुरै जागौमानि दैयाव सोमनानै दोनबाय सोमनानै दोननानै बे जागौमानि ओरै फारसेथिं दाउ न'नि दाउखौबो सिथारबाय मासे दाउखौ आं सिथारा। आरो आंनि आफाया सिथारबाय दाउखौ। दा जेब्ला अन माइरङा रुयो गुरै जायो। अब्ला माने बेखौ जोंहाथ' बे उनग्रा आगजु गैयाना बेनिखायनो उवाला उवालाव देबाय। उवाल आव देनानै बेबायदिनो संबाय आरो संनाय प्रसेस खौबो नोंथाङा मा
औ नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हायोब्ला फोरमायना होदो दे
संनायाथ' बे बायदिनो बयबो गाव गावनो संनाय रोखोम दं आं आंनिखौ नोंथांनो फोरमायसै नोंथाङा सोंबाय जेहेतु
औ नोंथां।
गिबियावनो दाउखौ एवना लागोरनांगौ आरो दाउखौ मोजाङै एवनानै लाद दो संख्रि थाव बानलु हालदै होनानै जेब्ला दाउ एवनाया मोजां जायो अब्ला बेहाय दै होनानै आराम गोदौहोदो आरो जेब्ला गोदौवो गोदौबाय थानायावनो अनखौ होसननानै होनांगौ अन गुन्दै जे देदोंमोन आङो बेखौ होनानै मानि एरबाय थानांगौ आरो जेन अन गुन्दैया लाथा जाया। नङाबाथ' फिथर फिथर थागोन ना
औ
बिदिनो बिदिनो सङो आरो अनला ओंख्रिखौ।
औ बि
नोंथाङा नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो?
आङोथ' बर'नि ओंख्रि बे अनला अनलाजों दाउजों सबायजों दाउजों नारजिजों अमा बेफोरखौनो गोथावसिन मोनो।
औ नोंथां नोंथाङा मालाबाफोर ओंखाम ओंख्रि संफेरबाय नामा?
औ नोंथां संफेरबाय
मा मा ओंख्रि संखो ओरैनो नोंथाङा?
आङो खुमब्राजों दाउ खुमब्राजों अमा मैथा ना।
आदसा
माबाफोर दालि संनाय जायो
औ नोंथां।
औ
नोंथांनि मोजांसिनथार जामुंआ माखौ मोजां मोनो नोंथाङा?
नि मोजांसिनथार जामुं बुङो ना
आंथ' ओंखामखौनो जानानै मोजां मोनो।
आच्छा नोंथां।
औ
दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय मालाबा रायलायफिनसै दे।
औ जागोन दे नोंथां।
दे होमबा।
औ